हेलौ।
औ नोंथां औ खोनादों। ओं ओं आं खोनादों ओं ओं आं खोनादों नोंथांङा
नोंथाङा दासान्दि फ्रि दंथैबा नोंथां।
ओंङ आं फै दङ नोंथां।
अ नोंथांनो होमबा फन हरनाय जाहोनानो जाहैबाय जे एसे फिथाइ सामथानि बागै। आयदा लानो फन खालामनाय जादों नोंथां।
जागोन दे नोंथां रायज्लायनो हागोन दे।
औ।
औ।
नोंथां दा दासान्दि नोंसोरथिं बोथोरा मा बायदों नोंथां।
दा बोथोरा जोंथिं दुङाासुवा मोजाङै दङ।
औ द
उ अखा दोमायनानै दं माने।
औ।
नोंथां दा। दा औ नोंथां दा बेबायदिनो जाना दङ जोंनिं जोंनिथिंबो।
अ अ मोजां दे।
नथ दा जोङो फिथाइ सामथाइनि सायाव एसे सावरायलायनोसै नङामोन नोंथां।
जागोन दे नोंथां जागोन दे।
औ। दा जोंथां फिथ सथथाय मथ जोंथ' जोबोद फिथ सामथथाय नुनो मोनो नङा नोंथां।
औ न
औ बेबायदिनो जोंनि। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जे गामि। गामियाव जे मा मा फिथाइ सामथायाइ मोननो थाङो नोंथां।
अ जोंनि गामियावहाय बिदिनो थाइजौ, खान्थाल सुफारि
औ
थाइगिर फिथाइ
औ
बेफोरखौ मोनो आरो साधारन भाबै
औ औ औ औ
औ दा नोंथांमोनथिंबोलाय
औ नोंथां बेबायदिनो जे थाइजौ मोनो खान्थाल मोनो नोंथां बिदि बिदिनो लेथु कुर होनना बुङो नोंथां
औ औ
नोंथां औ बेबायदि ओमफ्राय बिदिं
लिरख' ना
अ लेरग जा बिदिनो नारें जुम्ब्रा जायखौबो बुङो
औ नारें जुमब्रा औ
औ
औ माने दासान्दि औ दासान्दि जाजानाय मा मा फिथाइ दं नोंथांमोनथिलाय
अ दासान्दि नोंथां खान्थाल दं थाइजौ दङमोन नोंथां जोब जोब जोबनो थांबाय
औ
दा खान्थाल दं लेथु गर दं
औ एथ' बोर मा फिथाइमोनलाय बियो
अ नोंथां बेखौ लेथु लेथुक नाम लेथुक
बे गोखै फिथाइ ना गल गल ना
अ फिसा फिसा अ गल गल फिसा फिसा औ
अ
गोखैबो मोनब्लााथाय गोदैबो जायो नोंथां
अ लेरख' होनो जों बेखौ
अनेरख
लेरख' औ नोंथांमोनथिं मा होनदोंमोनलाय बे फिथाइखौ
ले लेथुकर होनना बुङो नोंथां
अ लिटुक लिटुकर आदसा जोंथिं होनो लिरख'
औ नोंथां बिदिनो बुंनाय आलदा आलदा नङा होम
औ औ औ रावफोरा माने जायगा लानानै एसे गुबुन गुबुन जायो नालाय औ थिगैनो दं
नोंथाङा बेबायदिनो जे गामि ओनसोलाव मोन मोननाय फिथाइ सामथाइनि बागै साया माखो मोजां बांसिन मोनो जानानै नोंथां एसे सावरायनो हागोन हागोन ना
अ ओरैनोथ' आं थाइजौखौ एसे फेभरेट मोनो बे बोथोराव आरो जानो बै बेनिफ्राय फिथाइ सामथाइ होनोब्ला खान्थालाथ' ओंख्रिबो जाजाबाय नङा होमबा
खान्थाल बेगर खान्थाल बेगर बेखौबो ओंख्रि जानो मोजां मोनो मैथा एसे होनानै ना एसे होनानै नङा होमबा ओरैनो फिथाइ सामथाइ होनोबा औ थाइगिरखौबो नाजों जानो गोथाव मोनो औ दा दा दासान्दि आरो थाइगिर फिथाइ मोनो आरो जोंथिं
औ नंगौ नंगौ।
जानो गोथाव जायो ओंख्रिफोराव
प्लाम मोननाय फिथाइखौ नुनो मोनो ना मोनथाङा?
प्लाम होननाया
औ नोंथां।
अ ओरैनोथ' जोंनि गामिथाराव नुवाखै आङो रावनावबो खिन्थु नुयो आरो बबावबा बे बाहेराथिं थाङोब्ला नुयो। बे जाबा जे गोजा जायो नङा होमबा! खुगायाव मिथिगौ औ। जानो गोथावथ' आरो बियो।
दाथ' नोंथां जिबायदि आगोल जिबायदि फिथाइ सामथायाइ नुनो मोनोमोन बा गामि ओ गामि ओनसोलाव दाथ' बिबायदि नुनो मोनला नङामा नोंथां जोबोद खम जाहोलांबाय नोंथां फिथाइ सामथाइफोराबो
औ।
आगोल मानसिफोरा बे थालिर बिफांफोरखौबो नखर नखर थालिर बिफां गायनानै फिथाइ स बेफोरफोरखौ ब इफोरनो बेफोरखौ जानो मोनोमोन नङामोन नोंथां? दा बेबायदिबो नुनो मोनला नङा ना नोंथां दा मानसिफोरा थालिरखौबो बागानाव बागानसो खालामनोागान बागान खालामनानै फैसा रांनि अनसुंथाइ दिहुनना लानो हायो नङा होमबा नोंथां? दा गाम गामि ओनसोलाव आगोल जिबायदि न'खर न'खर खालि बिफाङा मेरला नुनो मोनोमोन दा बेफोरबायदि नुनो मोनना नङा होमबा नोंथां? नोंथांमोनजों बेबायदि गामि गामि ओनसोलाव थालिर बिफां नुनो मोनगोन ना मोनला आगोलनि बायदि मेरलानो
दा आगोलनि बादि नुबांला अब्लाबो दा गोदानै खायसे मानसिफोरखौ गायनाय नुसोदों आरो बिदिनो बारि बागानफ्राव जा फांबेसे मोनो
औ औ।
बेफोरखौ गायनानै लानाय नुनो मोनदों आरो जेरै माल भ्लगफोर नङा होमबा सिनि साम्फा बेफोर आरो खायसेफ्रा थाइजौ बिफांफोर बिदि गायना लाबाय लेबुफोर गायना लाबाय दा खायसेफ्रा माने बिदि खालामामना लाफिनबाय आरो दानिया
औ।
आरो गोदोनि थालिर बिफांफोरखौथ' नुनो थांला जेरैहाय मा मा मा मा दंमोनलाय गोदोहाय आथिया माबा माबि
आचया थालि औ आचया आथिया औ आथिया थालिर आथिया थालि औ नोंथां आथिया थालि होनबाथ' आगोल जिबायदि हासार माने जोङो जायो जे खारै ओंख्रै बेखौथ' जोङो आथि थालिरनिफ्राय जो बांसिन जे बानायनाय नुनो मोननायबो नङामा नोंथां दा नोंथांमोनजों बेबायदि नुबाव ना नोंथां?
दाथ' बेफोरखौ नुोनो थांला फांफा फांनैल' बेफोरबायाददि नुसै आरो आथिया थालिरफोरखौहाय
उम।
बे आरो फ्राय माने बै मालबगफोरखौ गायनाय नु
औ औ औ।
नोंथां होमबा दाथ' जोङो आथिया थालिखौ एसे खम नुनाय जाबाय नङा होमा नोंथां?
औ औ औ नंगौ नंगौ खम नुनाय जाबाय।
नोंथाङा मे एसे फिथाइ सामथाइनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां से फोरमायना होलाय
फिथाइ सामथाइ बिनि सोमोन्दै रायलायनांगौबा जेनेब्ला रायलायनो हायो जेरै लेबु नङा होमबा लेबु गायोब्ला जों मोनसे प्रफिट प्रफिट खालामनानै लानो हायो
औ औ औ
उम जेरैहाय आरो थालिर नङा होमबा थालिरा जोङो दा रांखान्थि बुथुमनायाव जेनेबा मालफबफोरखौ गायोब्ला बियो पट जायो फिथाइ सामथाय गायबा जेरै आरो थाइगिरफोराबो मोनसे मोजां सापर्ट लाबोयो दा बोथोराव माने थाइगिर बै फिथाइफोरखौ फाननो मोनो नालाय उम हाथाय बाजाराव बे सोलियो आरो दा बयबो जायो नालाय थाइगिर फिथाइखौहाय लेबुफ्राथ' ओरैनोथ' सोलिखायो हटेल सटेल नङा होमबा जेरावखि थाया मानो बाजार दखान देहानि थाखाय मोजांबो नालाय दा गरम बोथोरावहाय
औ औ नंगौ नों
लेबुफ्रा सरबट लोंनायनि थाखाय आरो बेफोर मोजां जायो आरो
दा बेनिफ्राय ओरै थालिरफोर हमना लादो थालिरफ्रा नोङो मालबगफ्रा नों बारा गोदैबो गैला जाहैबाय जानाय नङा होमबा नोङो सुगार फ्रि जायो आरो बांसिन बे टाउन सहराव गासिबो बे माल बखौनो जानाय जायो आरो फिथाइ साम
नोंथां दाथ' दानि दानि दानि मुगायाव जे मानसिफोरा बांसिनखौनो मिथियो जे आब बेल आंगुर नासपथि बेफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो जानो थाङा बेफोरो गुबुन हारिनि गुबुर गुबुन जायगानिफ्रायसो फायनो मोनजोबो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नंगौ उम
बेफोर नोंथां इफोरखौ खानसे खाननैनि दाथ' जोङो जानो होमबानो खाना जानो हानाय बेफोरो बेफोरबायदि मोननो थाङा इफोरखौ नङा होनबा नोंथां
नंगौ
गासिबो गासि गुबुन जायगानिफ्रायसो फायजोबो नङा होनबा नोंथां नोंथां बिदिनो मिथिगोन नामा गुबुन जायगानिफ्राय मा मा फिथाइ सामथाइ फैबावो आरो नोंथां
बे दा बोथोरावथ' आं गुबुन फिथाइखौ एथ' नुहुरा ओरैनोथ' फ्राय आफेलानो नङा होमबा आंगुर नासपाथि दा बे सिजोनाव बे मोननायखौ आं नुयो आरो फ्राय आलदा फिथाइफोरखौ आं फ्राय नुनाय जाया ओमफ्राय आलदा बोथोराव बा जेरैहाय मेसेंफ्राव नों बैग्रिफोर फैबाय नङा होमबा नारें खमला फैबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय बै माबा फिथाइ होनोमोनलाय
नोंथा जोंथ' नारेंखलखौ जों गामि ओनसोलावबो नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां
औ औ औ नंगौ नंगौ नारेंगलखौ नुयो
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा नारेंखलखौ जानानै माबायदि मोनो नोंथां
ए नारेंखला जाहैबाय नों दानि बे बोथोराव गरम बोथोराव बे मोनसे दाबखौ लोङो ना
औ औ
बे देहानि थाखाय मोजां जायो नालाय ओरैनोथ' नालेंखर फिथाइखौ जानानै आं बहुत मोजां मोनो
औ
जेब्ला बै रायोब्ला आरोना आरो जों बे सिथाव लारु बानायनानै जायो। बे सम समाव मोजां मोनो आरो।
औ औ
गोमोनखौ राय
नारेंखल फिथाइाबो जबोद बेसेन गोसा नङामोन।
बेसेन गोसा बेसेन गोसा दा नोंथांमोनथिं माबायदि?
नोंथां जों जोङो बेबायदिनो नारेंख नारेंखल फिफांफोरखौ गायनाय नुयो नोंथां। होमबाबो नोंथां आगोल जिबायदि आगोल जिबायदि नारखल बिफां जायोमोन नोंथां बेबायदि बेबायदि नुनो मोन नों
ओं ओं
आगोल जिबायदि नारेखल बिफां जायोमोन दा बेबायदि नारेखल नारेखल बिफां नुनो मोनला नोंथां।
नंगौ नंगौ दा बेफोरखौ गायनानै लायोबा मोजां जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां नोंथां जोंहा समा समाबो बा जाबाय नङा नोंथां। दा नोंथांजों एसे फिथाइ सामथाइनि सायाव सावरायनानै जोबोद मोजां मोजां नांबाय नोंथां।
दे गोजोन्थों दे दे दे दे